अ म मा खालामदों ओंखाम जाब
जाखांबाय।
ए मा ओंख्रि जाखो?
माबा मा होनो बेखौ लेस्रा आलु नोंलाय?
जोंनहाबो लेस्रा आलु।
आमफ्राय अ एके।
नोंसोरनिखि बोथोरा माबायदि ओ बोथो बोथोरा माबायदि जादों नोंसोरनिखिदा?
बोथोरा दा बरथमान अखा हायां-हायां जादों। माने ओ मा होनोखौ बार बारबाय थादों दोमैलुलु जादों। मानो माबासो रायज्लायनो हरदोंमोन आं नोंदो।
अ देलाय बुंलाय।
ओ मा होनोएखौ सबायजों दाउजो माबायदि सङो नों बेखौ मिथिगोन नामा?
अ मिथिगोन।
माने प्रसेसा माबायदि? बिदि जायो।
मिथिगौ आङो संबायानो थायो औ औ अ। ओ फार्स्ट खोन्थानोसै होमबा आं। मोनजाय खोनासं।
केे
फार्स्टआवनो माने सबाइखौ सोमना दोननांगो आरो माने गथाबा हु ख्रेमग्रोना लाबाय एवनानै ओमफ्राय सोमना दोनबाय ओमफ्राय रुइबाथाय माने मोजाङै सुबाय गोसोम गोसोमखौ सबायनिखौ खारहोनांगो।
माबाखौ बाख्लाखौ?
ला खारहोनांगोन। ओमफाय इखो खारहोबाय खारना होनानै ओमफ्राय माने आङो माबायाव कुकाराव माबाना सङो फार्स्टआव खुखाराव एवफ्रामनानै बानलु सामब्राम गुफुर माबा माबि होना एवफ्रामनानै माने खुखाराव रु ग्रोना लायो आङो ओमफाय इदिनो बेदर बेदर होयोबाथाय बेदरखौबो एवफ्रामना लाबाय सारायाव बेलेग सारायाव।
अ खुखाराव आं ओ मानिखौ इथ' रानि जे गोदान प्रसेस जा माने आगोलथ' इदि सङामोन खोमा।
संनाया बेलेग आं माने गोदान प्रसेसखौसो बुंदो।
अ अ।
आगोलनिखौ मिथिनो लुगैदोंना गोदानखो?
मोन्नैखोबो।
मोन्नैखौबो। माने इदिनो एवना लाबाय ओमफाय एवना लानानै मा होनो उनाव सबायखौ इ बेदरायाव एवफ्रामनायाव होना होबाय ओमफाय होना होनानै खारै होनानै माने गोदौहोबाय थाबाय आरो ओमफ्राय गोदौ होनानै रुइबाथाय बेदराबो माबाबा पाग जाबाथाय ओ संग्रिफोरखौ साखिनानै नगा दुन्दिया होनाबानो गोथाव जाबाय।
मस्ला मस्लि मा होयो?
इदिनो जाब्रां, हाइजें, सामब्राम गुफुर, बानलु, जिरा होजायो ओमफ्राय माने हाइजेंखौ होबा गोथाव जायो आरो ओमफ्राय जाब्रांखौथ' नांखाथारगोन जाब्रां होआबा बारा गोथाव जाया ओमफ्राय खारै नाङाबाबो।
ओमफ्राय गोबाव गोबावथार लायो आरो न बेखौ सं
गोबाव लायो मा रुइनो माने खुखार खुखाराव सं खुखाराव रुग्रोना
मा होनदों खोनायाखै
माबा बारामोनाखै कुकाराव रुग्रो खोनायाखै कुकाराव रुग्रोना अ खोनाबाय कुकाराव रुग्रोना लाब बाथाय माने बारा गोबाव लाया दसे जायो ओंखायनो आं कुकाराव रुग्रोना लायो ओमफाय कुकाराव रु रुना लायाबाथाय गोबाव लायो आरो माने इ फुराना स्टाइला फुराना स्थास स्टाइला गोबाव लायो जे अ फुराना स्टाइलखौ बुंनोसै आं एबार पुराना स्टाइला माबायो मा होनो सबाइखौ इदिनो सेम प्रसेस फास्नियाव हुख्रेमनानै सोमनानै सुना लाबाय आगोलनियाव सोमामोन खोमा। ओरैनो एसेल' सोमनानै माने गोसोम गोसोमखौ बारा खारहोलाय लायामोन माने।
अ आगोल माने बिखोबो जायोमोन आगोल गोसोम गोसोम खालार
इखो माने डाइरेक्ट सा सायाव होनानै खारै होनानै गोदौ होबाय थायो। ओमफाय इदिनो मस्ला मस्लिफोर सोरबा होनाया होसिगोन होआ होसिगोन बे गावबा गाव गोसो आरो ओमफाय इदिनो रुबाय थाबाय ओमफाय रुइबाथाय माने मायबाफोर बेदर होयोबा इयावनो एवफ्रामनानै होसनबाय इदिनो आरो ओमफाय मोनबाथाय जादो।
मादो मादो सङो ओरैनो सबाइखो?
सबायखो अमाजों सङो ओ दाउजो सङो फारौजोंबो सङो नाजोंबो सङो ना गोरानजों सङो होय बहुद जे जे जानो गोसो इजोंनो जानो हायो मिरामिसबो
औ अ साम साम'जोबोथ सङो न सबायाइखो। सबायदो साम'दो संङो
ओ इदिनो सबाय संनाय खिनिया सेम प्रसेसानो ओमफाय साम'खौ आराम एवना लायोलै माबायाव मा होनो ओ साम'खौ सायबाय माबाबाय ओमफाय आराम एवना लानानै माने साम'खौ गोसा गोसा एरनो नाङा गोसा गोसा एरबाथाय माने माबायो बे थुख्रा थुख्रिया माने ख्रेब ख्रेब जानो नागिरो ओमफाय ओंखायनो गोसा गोसा एरनाङा आरो।
आच्छा
आरामनो इदिनो साम'खौ एवना लानानै ओ इयाव सबायखौ होसनबाय आरो ओमफाय इदिनो एखेप्रसेस।
ए
अ ओमफ्राय माने नों बुंलाय एसे लारु नालेंखर आरो सुजि लारुखौ मारै बानायो आं माने इखोसो मिथिनो लुगैदों नोंनिफ्राय।
नालेखर आरो सुजि लारु?
अ
एक्सट्रा एक्सट्रायै ना मोनसे माने मोनसे मोनसे माने मोनसेखौनो जमायै?
जमायै माने नालेंखरजों सुजिजो जयै। मारै बानायो बेखौ अ अ
अ उम नालेखर आरो सुजिनि लारुखो फासटावनो सुजिखो एवना लाग्रोबाय ओमफ्राय एव सुजिखौे एखांनानै मोन एसे एवफ्राननानै बोखांना दोनथ'बाय दोनथनानै मा होनो इखो नालेंखरखो सुरकिना लाबाय। सुरकिना ला लाखांनानै ओ नालेंखरखौ एवफ्रामबाय एसे एव सिनिनि होफा सिनि होनानै एसे माबाबाथाय मोनहांबाथाय ओमफाय जमा मोननैखौबो नालेखर मानो होनो इखो सुजि मिक्स खालामनानै दसे एवबाय मोननायाव लासे ओम एवनानै ओमफ्राय मोनबाथाय एसे ब्राउन ब्राउन टाइपनि जाजोबबा थाय कालारा होमबानिया ओ एव बोखांबाय बोखांनानै गुदुं गुदुङावनो माबाखो ओ लारु सिथुब्बाय आरो आखाइदो ओमफ्राय आ-आखाइदो आखाइदों लारु सिथुमनायाव मानो हो नो दै आखायाव एसेसो दै लानांगौ नङाबाथाय माबाया सिथाबा ओ जेनेबा ला औ औ मानो इखौ गल गल माबा जाया अ लारु मोजां जा लारुआ माने गावस्रानो नागिरो आरो उम इजिखा
इजिथार ना ओमफ्राय नोङो मा मा रोंबावगोन? बिदिनो संनायफोराव नों जिखौ रोंगो इखोनो खोन्थादे मिथिनो लुगैदों अह दे नोंनि स्पेसियेल साखौ फुदुंनायनि फरमुलाखौ खोनथा आंनो?
फइसोन सा फुदुंनाया। उम आंथ'नामिलि सा फुदुंबाथाइ ओह आं आं बांसिन माबाखौ मोजां मोनो आरो ओ पुरबि गाइखेर जेनेबा रियेल गाइखेरखौथ' मोना इयाव लकेल गाइखेरखौ मोना नालाय जोंनियाव जोंनिथिं आं माने माबायावसो थायोना रुम भारायाव सो नालाय ओमफ्राय लकेल गाइ गाइखेर मोना ओंखायनो। फुरबि पुरबि मोजां मोनो। इनिफ्राय आरो सुथा होननाय मोनसे दोङो बेखौ मोजां मोनो आरो माने बिराद गोथाव जायो आरो ओमफ्राय साहा फुदुंनायनि प्रसेसखौ बुंसै आं दा माने आंनि आंनि आं फुदुंनाया आरो फार्स्टआवनो ओ जेनेबा बा नों मानसिया खैजोन इनि हिसाबखौ लाबाय गाइखेरखौ जेनेबा काप फिसा दो काफसे। ओ काफ कापसेबा जेनेबा मानसि खासेबा खाबसे लाबाय मानसि थानायबा एसे कापसे आदा लाबाय दैखो नावमान माबासे ओ मा होनखो खाब आदासे होबाय आरो। कापनि आथासे ओ औ मानसि ज खा नायनानै आरो मानसि जखा हिसाबै। फ्राय होबाय होनानै दसे ओ गेसाव होनानै गोदौ होबाय। बाहाय फुदुंबाय फुदुंनानै गोदौबा गोदौबाथाय एसे मोजाङै गोदौबाथाय सा पातखो होबाय आरो। सापातखौ होखांनायनि उनाव सिनि सिनि होबाय माने जेसे नांगौ जखानि सापात सिनिखौ जेसे माने गाइखेरा बेसे औ। गाइखेरखौ गोदौ होग्रोयो इनि उवसो आं माबाखौ होयो सा पातखिनिखो बिनिफ्राय ओ गोदौखांनानै दसे आरामसे गोदौ होबाय माबो होदेरो मा होनो इखो हाइजें थाबा हायजेंबो होबाय आं खिन्थु इलाइसि सलाायसि मोजां मोनो आरो बांद्राय मसा माने बांद्राय मस्लानि साहाखौ मोजां मोनो आरो।
आंबो मोजां मोनालै।
इ ओरैनो ओ हाइजें थाबाथाय हाइजेंखो होयो। मोजां मोनो ओरैनो हाइजें गायाबा आरो ओरैनो। फुदुंङो आरो नरमेलि। गोदौ होबाय आरामसे माने एखदम कालारा जे कालारा जे ओ जेथियालागै माने एकदम ओ मा होनो बेखौ रेड टाइपनि इसे बोरैबा जायोना। ब्राउननिस बोरैबा जायोना अ अ इदि टाइपनि जायोना इदि कालार जाबाथाय सिनिखो आं सिलिखौ खदाय नायखायो आरो ना। माने सिनिया साखिनानै नायो आरो। माबा जादो ना जायाखै गोदै जानो ना जायाखै। बांद्राय गोद दैबो नङा बांद्राय माने दै गोदै गैद्रायबो लोङा आरो आङो एददम मिडियामनि कलार ओंखारबायबाथाय सिनियाबो जाबायबाथाय बोखांबाय जाबाय आरो
गोखो जानानै मार मोजां मोनो
ओं अ अ आं बिस्कुटथ' बारा मोजां मोना सादो खिन्थु आ मिमि मोजां मोनो आङो मनिखौ अ अ मिमिखौ मिमिदो माबादो बानलु पियाज लगायनानै इदि मिक्सार खामनानै फोननानै जानो मोजां मोनो ओमफ्राय आरो बिदिनो मुरिफोरखौ मोजां मोनो आरो एसे गोरान बस्थु गाय बिनि सागो इसे आंङो माबा संख्रि संख्रिनि बुस्थु मोजां मोनो आरो जुदि साहाया जुदि गोदै जायोबाथाय बुस्थु माने जाग्राफोरा जे संख्रिनि जानांगौ आरो होमबानिया अ होनबानिया मोजां मोनो आं खिन्थु माने गोदै सायाबो गोदै ओमफ्राय आरो मिथाइफोराबो जेनेबा बिस्कुटफोराबो गोदै जाबाथाय आं गोथाव मोना आरो ओंखायनो आं खिन्थु सा गोजाब्लाबो लोंनो हायो आरो माने माबा नांथारगो बिस्कुतबा मायाबा जाग्रा नांथारगौ इदि नङा आंनो सा गोजाबानो जायो माने गाइखेरनि सा सिनिनि होनबानो जाबाय आरो
आं खिन्थु साहा गोजा लोंनो हायादे आंनो मिथाइ नांखाथारगौ आरो
अ अ नोंलाय मा मिथाइ जाना मोजां मोनो ओं
ओ मोनसे बाथ्रा
ओमबाथ टाइमाबो ओं
दोनथनोसै नामा?
अ अ दे अ दे होमबा दोनथनोसै बाय बाय